हेलौ
आं खोनादों
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ दे बिदिब्ला ओ ओ नोंथांजों आंजोंहाय बर'फोरनि जौ बाहायनायनि सायावनो सुद'यै सावराय दिनि बे दसे समाव
अ सावरायजागोन नोंथां जिहेथु जोंनि जौउ आदि बर'फोरनि मोन मोनसे दोरोङारि लोंग्रा बेसाद बेनि सोमोन्दै सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माखासे माखासे गोदान बाथ्रा मिथिनो मोनगोन सावरायजागोन नोंथां
ओ जौआादि जों बर'फोरनि थाखाय गोदो गोदायनि ओ गोदो गोदाय मोनथिस'हायै समनिफ्रायनो माब्लानिफ्राय बाहायबोदों बेखौथ' मोनथिनो हाला थिग बेबायदिनो जौ आथिखालावबो बाहायबोगासिनो दं गो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ब' अ बर'फोरा बे ओ जौखौहाय उम माइब्राजों सङो माथाजों सङो बेबायदिनो जौ गोरान जौ गिसि जायगा जायगा बेखौ बेखौनो सेरेब आरो जुमायबो होननानै बुंनाय जायो थि ओ थिग बेबायदिनो आरो अफ्रिबो संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि माइब्राखौ ओ उफ्रि संनानै जायो ओ उमओ नाथाय जुमायावहाय ओ जुमाय सङोब्ला बिनि रोसिखौल' एबा बिदैखौल' लोङो थिग ओ बिनि उल्थायै माइब्रा उफ्रि सङोबा माओ बिनि बिदै आरो बिदैजों लोगोसे बिनि बिगाबखौबो जाफानायखौ नुनो मोननाय जायो एबा मोनजानो मोनो आरोना बेफोरबायदिनो बर'फोरा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाल जांख्रा हाबा बायदि फोरबो आसार खान्थिफोरावहाय जौखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों बेबायदिनो बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनानै लोंबोदों आरो आलासिफोर सिबिनायावहाय जौ ओ जौ होदों आरो हिन्जाव नायहैनाय बायदियावहायबो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों बिनि सायाव नों थाङा माबाफोर ओ माबा बुंनो हागोन नामा आब जौखौ माबोरै ओ गोदो गोदाय बाहायदोंमोन बिनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय ओ आं मोनथियै माखासेखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नोंथांनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो जाबायदि बुंलांदों जौनि सोमोन्दै बा गोदोनि बाहायनाय माने गोदोहाय जिउखौ बर'फोरा गावसिनि आंगो लोंग्रा महरै गोबां बाहायोमोन माने बर'फोरा गोदो हाबा हुखा फोरबो माखासे आसार खान्थि आरो बर'फोरनि जा हारिमु बैफोरो जौजोंनो गोदोसोनानै गोदो गोदाय थायोमोन बिदिनो बर'फोरा जेरै धोरोम फुजिनायावबो जोङो माखासे जौ बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो हाबा हुखायावथ' बर' फोरनि बर'फोरा जौ गैयालासे माखासे हाबु हाबायानो बर'फोरनिया जाफुङामोन । होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय जोङो बैफोर जा खोनानो मोननाय बैफोर माबाखौ जोङो आथिखालनि मुगायावबो एफा एफ थाय बैफोर जा जौनि बाहायनाय बैफोर थासारिफोरजों थासारिनि गेजेरजों माखासे गुलाय गुजाय जानायखौ नुनानै जोङो जौनि बाहायनायखौ माखासे गामि एबा ओनसोलफोराव बन्द' खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों । हाबाफोरावहाय बिदिनो माखासे आलासि आलासिफोर फैनायावबोथ' जोङो माखासे ओ जौफोरखौ बाहायनाय जायो । आथिखालावहाय नाथाय आथिखालाव बैफोर जौफोरखौ थि रोखोमै जोङो संनानै दोननायखौ जोङो माखासे बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनला बिनि थाखायनो जोङो माखासे जा आ बैसोर सुबुंफोर बैसोर सुबुं रा आथिखालनि स समावहाय बेलाथि जौ बोसो औ बाहायनाय जायो बेबायदिनो गोदोनि समावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानायावबो जोङो सुबुंफोरखौ ओ जौ होनानै आ फुजियोमोन जा आ सुबुंफोरा ओंखाम गोरलै जानो फैयो बैफोर गथ'फोरनो नङा आरो बैफोर एसे गिदिर गिदिर गावसिनि सुबुंफोरना जेला औ नंगौ नोंथां। औ। खाजि जानाय बैफोर खाजि जानायफोरावहाय माखासे बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो नांगाल जांख्रा नांगोल जोंख्रायावबो बुंनांगोन नोंथां गोदोनि जुावहाय नांगाल हायाव हाय आ साहा हैनायनि नामैनो माइ गायनायाव हिसाबै जौहैनायखौबो नुनो मोननाय जायो बिदिनो जौखौ जोङो गोबां बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो जौनि बाहायनाया माखासे बाहायनो रोङाब्ला मुलिबाय होननानै जों लानांगोन आरो बाहायनो रोङाब्ला गावनि नखरनि थाखाय सिलिंखार आरो गावनि हारिनि थाखाय लाजिनांथाव जोङो सानना लानांगोन आरो। मानोना जौ गेजेरजों जोङो माखासे आ दोरोङारि गियान बैफोर दोरोङारि गियानखौ सोलोंनानै जों गावनि हारिमु हारिनि आ जा जौ बानायनायनि आदब खान्थि बैफोर आदब खान्थिखौ दिन्थिनानै जोंनि दोरोङारिखौ सिनायथिखौ जोङो फोजौना लाखिनो हायो। जोङो माखासे जौखौ माखासे रोखोमखौ मोननो हायो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि माइब्रानि माथानि नि आरो जौ गोरान बैफोर जौफोरखौ मोननो हायो बिदिनो नोंथाङा सिनि ओनसोलावहाय जौखौ मा रोखोमै आथिखालाव संनायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जादों नोंथांनि बायदि इस आरो मा रोखोमै मा मा प्रसेसनि गेजेरजों बाहायनानै मा माखौ बाहायनानै जिउखौ संनाय जायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होलांगोन नामा सोंद'यै?
औ आथिखालाव होननानै बुङोबाथ' बांद्राय बर' न'खरफोरावहाय जौ संनाय बेफोरखौ नुनो मोनलिया नाथाय खायसे खायसे आ मानोना खायसे खायसे गामियावहाय जौ संनाया गोबां बन्द' जाबाय मानोना गो ओ गो मानोना गोबां न'खराव गोबां न'खरनि हौवा एबा न'खरनि बिगोमाफोरा जौ लोंना फैनानै न'खराव दुम दाखाल दावराव दावसि जालायो बिनि थाखायनो ओ आथिखालाव जौ लोंनायखौ खमायलांनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जौ लोंनाय खमायनायजों लोगोसे जौ संनायाबो एसे खमायलांदों थेवब्लाबो जायगा लायै जायगा जौ संनाया गोबाङैनो दं थेवब्लाबो जोंनि खाथि खाला गामि आरो ओन ओनसोलाव ओ जौ संनाया गोबां खमायबाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव जौ संनायानो गैला मान ओ जेब्ला बैसागु मागो बैस ओ माबा माब ओ बायदिसिना आसार खान ओ फोरबो फालिनाय आरो उम बायदि खुंनो गोनां जायोब्लासो जौखौ संनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि उ हाल जां हा बायदिफोराव बर'फ्रा गावनो गाव जौ संनानै ओ लोंहोयो थिफ ओ जौ लोंहोयो होन नाथाय आथिखालाव बेफोर जौ संनायजों लोगोसे गोबां गोदान जौखौबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै बिलाथि जौ नोंथाङा बुंदोंमोन ना बिलाथि जौ होननानै जेरैबायदि उ खाय ओ बियार बायदि बायदि जौखौ गोजा बु ओ गोजा होन बियार होन बायदि बायदि जोख' बायदि बायदि जौखौ आथिखालाव बर'फोराबो गोबां बाहायनो हमबायसै आरो आथिं ओ आथिखालाव बि ओ बेफोरखौ मानोना बै ओ फैसा थाब्लानो थांब्रबनानै मोनो नालाय बिनिखायनो बिफोरखौ लाइब्रब नाहायो बिनि खायनो ओ बर' बर'फोराबो बेफोरखौ बाहायनो हमदोंसै उम ओ खायसे खायसे खायसे बर'फोरा गावनि जौखौ लोङालाबानो बिलाथि जौ लोंनाय बेफोरबायाददिखौबो नुनो मोननाय जायो थिखालाव बेबायदिनो नोंथाङा बुंदों ओ बेबायदिनो मा प्रसेस जो होननानै बुंदोंमोना नों थाङा बिदि बुङोबाथ' गोदो गोदाय जेरैबायदि ओ सङोमोन बेबायदिनो आथिखालावबो सङो होननानै बुंनो हायो मानोना गोदो जेरैबो ओ जेरैबायदि ओंखामखौ संनानै उम एरननानै दोनथ'नानै एमाव एय एमाव एबा बाखोरखौ ओ फोननानै उम ओ आ आ प्लास्टिकआव थफ्ला बोननानै दोननाय आरो उम दो दोफोराव मोजाङै खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो ओ नुनो मोनो ओ बि दोनि सायावहाय एबा आ‌ एबा जौ आ जुमायनि आ जुमाय संनायनि सायावहाय हांगार बानलु ओ नारजि बायदि दोननानै उम दोननानै ओ- दोननाय जायो मान
बेफोरनि गेजेरजों माबा फोथायनाय दं। नामा नोंथां बे हांगार नारजि आरो हासो गनथि दोननायनि गेजेरजों?
औ मा ओ-उमो ओ- मोराइफोरा जाफैया लोंफैया उम जौआ गाज्रि जाया बेफोरबायदि फोथायनानै बेखौ दोन ओ- दोनो होननानै ओ- मोनथिनो मोननाय जायो। बेबायदिनो उम। बेबायदिनो जौखौ उम। ओ- हरबा हरब्रै बेफोरबायदि गेजेराव उम संग्राफोरा मिथिगोन आरो ना उम हरब्रेसे दोनो। बेफोरबायदि ओ- ह- ओ-हरनै हरथा थामसो दोननायनि उनाव जौखौ सु ओ- सेरेब ओ-सेरेब जायखौ जौ गोरान होननानै बुङो बेख खौ सं ओ- संनो थाखाय लायो। बेबायदिनो ओम बेबायदिनो जुमाय होननानै बुङोबा जुमायखौहाय उम उफ हर ओ- हरथाम हरब्रै बेफोरबायदिजों ओ- लोंनाय जायो आरो बे जौखौनो थिनानै लोंनायखौबो नुनो मोननाय यो जेरैबायदि उम ओ- से दान से दान नै दानसिमहालागै जो जौ जुमायखौहाय लो- ओ- लोंनाय नुनो मोननाय जायो आरोना बे जुमायखौहाय मा बुङोमोनहाय नोंथां?
नोंथां आं नोंथांनाव मोनसेबाद थ्रा सोंनो सानदों। माने जौखौथ' जोंनियावहाय मोननै रोखोमै संनाय जायो बैफा मोननै रोखोमै स संनायावहाय नोंथांमोननियावहाय जेरै जोंनियाव दुमनायखौ बाहायो नोंथांमोननियाव मा रोखोमै बाहायो? जेरै माबा मोनसेया जाहैबाय पाइपजों बहरनाय आरो मोनसे दुमनाय बैफोरनि गेजेराव नोंथांमोननियाव माखौहाय आ- बाहायो माने?
अ जो ओ-आङो गोदोनिफ्राय उन ओ-आं गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोनाया ओ-पाइपजों ओंखारबोनायखौनो नुनो ओ- नुनो मोनदों आरो आङो उम बेखौनो आथिखालाव नुखासिनो आरो बे मोनसे आदबखौ आङो आथ नुनो मोनाख खै माने जोंनि गामि खाथ थि आरो ओनसोलफोराव आरो गामि याव बेफोरबायदिहै सङा संनाय जाया बेबायदियैसो खालामनाय जायो माने।
अ माने जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां ओ-जौगोरान खालामनो माने । जोंना दुमनानै आ जौखौ संनाय जायो आरो मा सिङावहाय मोनसे होनो मोनसे एसे गब्लं गब्लं दंना बेखौ जोंनिया मोख ख्राय खर' आरो सिङाव जौ नाजावग्रा बै दोस्राव होनो बै दोस्रावा जोंना एसे आ गिदिर आरो जखानि जाखायो बैफोरबो जखानि खालामनानै माखासे आ जौखौ जोंनिया बर' आइजोफोरा दिरुननानै आ दिरुननायखौ नुनो मोन आरो जौखौ जोंनि।
ओं औ
जौ फोरा माखासे एखमब्ला समाव मोजांबो जायो एखमबा स समाव गाज्रिबो जायो होनजागोन आरो माने बोथोर लायो बोथोर। जेरैहाय जोङो गोजां बोथोराव जौ मावोब्ला जौआ बांसिन आरो साबसिन जायो होननानै। जोङो नाथाय गोलोम बोथोराव जौखौ। ओ मोजाङै मावनांगोन माने मोजाङै मावाब्ला जोङो। ओ गोलोम बोथोरावहाय माखासे जौआ। गोखै जायो अ नोंथां। माने बेखौ जोथोनै ला। थानांगौ जाहैगोन। गोलोम बोथोरावहाय माने गोजां बोथोर। बा ओमफ्रायसो बारा जोथोन लानाङा जाबाय नालाय। जायो नालाय बिनि थाखायनो जौआ बांसिन बिदै ओंखारनानै मोजांसिन। जायो होननानै। फोथायो आरो आरो नुनोबो मोनदों।
औ नोंथाङाबो बिदिब्ला जौ संनो रोंगौना।
आङो जौखौ संफेराखै संनाया। बिदिनो एखमब्ला। होनब्ला जोंहाना बिमाया सङोब्ला। बैफोर जौआव जेब्ला। दै होयोना। बैफोर दै होनायखौ। गारफानो मोनदों आरो गारफानो मोनदों बिनि गेजेरजोंनो माखा खासे जौ। जौ बानायनाय आरो जौ बानायनाय। आदबखौबो। नुनो मोनदों जोंनि बिमा बानायनायनि गेजेरजोंनो अब्लाबो एक्जेक्टलि आङो औ नोंथां मिथिना लानो हादों बिदिनो आङो दाबो। गावनो हारसिङै संफेरनाय बेफोर संफेरनाय खौ आं बानायना लायाखै। मानोना बै एमाव होनाय बायदि आरि होननाय बैफोर खौ जखानि होनांगौ। जाय बेफोरखौ। मिथिनो थाखाय जोङो माखासे। ओ आदबखौ। लाखिनांगौ जायो बिनि थाखायनो आङो बेैफोर। आदबखौ मिन्थियिनि थाखाय मावनाय जाया आरो।
औ ओ उम नोंथांनि आव आरो बुंनायफोरखौ खोनायोथ' आङो नोंथांखौ जौ संनो रोंगौ होननानै ओम ओ जौ सनो रोंगौ बायदि नुहुरखाबाय माने। नोंथाङा जेरैबायदि संनायनि आदब उम माखौ मायाव बाहायनांगौ माखौ मा बुङो बेफोरखौ नोंथाङा माने गासैखौबो मिथिजोबो बेनि गेजेरजों आं नोंथांखौ जौ संनो रो-रोंनाय बायदिखौनो नुहुरखाबाय माने। नोंथाङा जौ ओ नों नों नों थाङा जौ संनायनि बागै गोबां रोंगौ